हाय
हेल'
हेल'
हेल' औ-औ दासो खोनाफैदों।
ए खोनादों आङो।
औ दे बुंबाय।
मा खालामदों?
ओरैनो दङ नै। औ जाखांबायानोमोन।
मा ओंख्रि जाखो?
माबासोमोन मेवाजों अनला।
आ।
नोंस्रालाय? ना गैया?
जों हा जाथ'वाखैनो।
मा ओंख्रि?
हा?
मा ओंख्रि संखो?
ओंख्रिया जोंना नाजों मैथा।
गुरनानै मोननाय नामा नाया?
गुरनानै मोननाय ओं।
उम उम। न' खाथियाव गुरनायना?
औ न' खाथियावनो। गुरथावना जायगा दंखायो दलहा बेयावनो गुरना मोननाय।
ओ औ गुरनानै मोनजायोबाथ' मोजाङानो बायलायलायनाङा।
हा?
गुरनानै मोनजायोबाथ' मोजाङानो होनदां बायलायलायनाङा।
मोजां खोनानाय जायासै आङो।
मोजां खोनायाखैना नाखौ बुंदां। गुरनानै जायोबाथ' मोजाङानो फैसा खरस जाया।
खोनायाखैना? हेल'
बारा मोजाङै खोनानाय बारा मोजाङै खोनानाय जालायलाङासै।
नेट गैया खोमा नोंना? दाबो खोनाफैया खोनाहैयाखैना?
अ दासो खोनादों।
दासो खोनादों।
औ
नेटनि प्रब्लेम नामा?
हा?
नेटनि प्रब्लेम नामा होनदां?
औ बोथोराबो बारा थिग नङा नालाय ओंखायनो बिदिनो। एसे एनै इदिनो प्रब्लेम जायो।
अ औ
औ।
आङो माबाखौ नाखौ बुंदोंमोन आरो। गुरनानै जायोबा मोजाङानो बायलायलायनाङा होननानै बुंदोंमोन आं।
अ गुरनानै जाबा जोंहा ओरै लकेल जाहैबाय नालाय एसे जानो मोजां जायो आरो माने।
उम।
बायनायफोरफोरखौ जाबा बिदिनो मुलि होनाय मा होनाय बारा थावनाय मोना माने बिदि लकेल नाफोरखो साबसिन मोनो जानो
गुरनाया गोथावसिन जाबाय आरो
औ
माथो मावगासिनो दालाय।
बेवहाय माइफोर गायबाय नामा?
माइ गायथवाखैनो?
अ।
गायनोलाय जाबाय गायनायलाय जाबाय ओमफफ्राय। आमतिसुवायानो मैयासो जोबदोंना
ओ ओ। ओ आमसुवायावहाय माब फिथाइ सामथायाइ। माबायदि जानानै बिदाय होखो आमसुवाखौलाय
आम सिसुवायाथ बारा मोजां जायासै जोंना। मानो होनबा। फिथाइफोरानो बे आमथिसुवानि सिगां मोननानै जोबखाजोबो ना गिबि गिबि थायसिगोन गिबि गिबि मोननानै जाग्रोजोबसिगोन ओमफफ्राय आमतसुवा मोनबाथाय जोबनायावसो फैखायो।
ओं जोबहैबाय आरो।
औ औ। होनोमबाबो एसे ओरैनो लोगोफोरजों जासाबबाय। थाइजौ गोमालखौनो खाजि जाबाय। आनारस थाइनैमोन थाइजौबोमोन।
औ।
खान्थाल गोथां थाइसे बेखौनो साहाजों साहा एसे मेथाइ एसे लानानै जालालाबायबाय ज' लोगोफोर।
लोगो जानानै।
दे बे नफ्राव जा मोनदों बेफोरफोरखौनो जानांगौ
औ औ
नङाबा आजिख आजिखालि बायनानै जानाय माने गासै
हेलौ। हेलौ खोनायासैलाय नामा? हेलौ हेलौ नेटा प्रब्लेम जाबाय थादों नामा नोंना माथो खोनाफैयासैलाय हेलौ हेलौ आंनाथ नांदों माथो नेटा हेलौ। नेटआ नाङासै खोमा नोंनिया नेटआ।
अखा हाबाय थानायखाय। अखा खोरोमबानो नेटआबो दानना होबाय थायो। हेलौ। हेलौ हेलौ। माथो खोनाफैयासैनो। हेलौ हेलौ। आंङो कल खालामनि र दाननानै। माथो खोना फैयासै। हेलौ। हेलौ।